हेलौ
नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांनो माइ गायनायनि आयदा लानानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा माइ गायनायनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
अ नोंथां बुंनो हागोन जेनेबा आं हमबा ओ गिबियावनो आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै जेनेबा जोङो माइ गायनायनि बागै।
औ
औ जेनेबा जोंथ माइ गायनायखौथ' जोंना बयनिख्रुइ जेबो एखे नङा होमबा नोंथां माइ गायनायाथ' खिन्थु जोङो माइ गायनो थाख खायथ' जोङो गिबियावनो जोङो खोथियाफोरग्रोनांगौ नङा होमबा
औ
औ जोंहा जेनेबा खोथिया फोननो थाखायबो जोङो ओरै हाखौ हाखौ माने जोङो ओ दै माने हाखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोनांगोन आरो औ ओमफाय हालेवहो खायबो जोंहा माने दै नांगौ नङा होमबा
औ
आरो बिनि माने जोङो हालेवनो थाखाय माने जों आवगोलो माने बांस सिनो जों मोसौनि माने मोसौखौ जोङो बाहायनाय जायोमोन हालेवनो थाखाय खिन्थ जोंहा दा आजिखालि माने बयहाबो माने मोसौखौ बारा बाहायला खिन्थु जों आजिखालि ट्रेक्टरनिसो माने बाहायनाय जायो थेक्टरजोंसो जों हालेवनाय जायो औ माने जोङो थेक्टरजों जोङो बेसां हायो माने हाखौ जोङो फोमोननानै लानांगौ ओमफायो जोङो फोमोनखांनायनि उनाव जेनेबा जोङो माने एसे फोमोनखांनायनि उनाव जोङो हाखौ बांसिन बा इदि माने मोजां खालामनो थाखाय जोङो मै होजायो आरोना मोसौजों ओमफायो जो मैहु माने मै होस होखांनायनि उनाव जों दा खोथिया फोजानाय जाबाय आरो जोंहा ओमफायो जों दा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो जेनेबा माइखौ जों सोमग्रोनानै लानांगौ नङा होमबा माइलि होनाय माने माइलि होनो आरोना बेखौ जोङो माइखौ दा खोथिया फोगोन औ बे माइलिखौ जोङो जेनेबा दैुयावस सोमग्रोन लानांबाय हराव ओमफाय जों फुङाव दा जोङो जुदि फोनो थाङो फोनो माने फोनो हासिगोन आरो जोङो जेनेबा हालेवनायावाबो जोंहा जाखाबाय नालाय हायाबो जोंहा मोनखाबाय नालाय दा जोङो ओरै ओ माने माइलिखौ जोङो दा गारनानै होदो आरो ना जेनेबा गारना ओ गारना होनाय माने जोङो ओरै माने जों माइखौ ओरै फोनाय बायदि जोङो दा फोनो हासिगोन आरोना ओमफायो फो फुनायनि उनाव जोङो जेनेबा हा सारफोर होजा होनो‌ हासिगोन हासार जेनेबा इउरिया हासार बा जोङो मोसौनि हासार जुदि नोंथांनाव माने नोंथांमोननियाव मा दं बे खौनो हासारखौ होनो हासिगोन आरोना ओ ओमफायो बेनि उनाव जों दा माइखौ गायनो थाखायबो जेनेबा जोंहा बे खोथियाखौ जेनेबा जों फोखांबाय नालाय ओमफाय बे खोथियाखौ जोङो ओरै ओ मोसौ बा जोंहा बोरमानिफ्राय बासानायनो थाखाय जों औवाजों ओरै बेरा होनानै दोननां नांगोन मानोना मोसौ बा बोरमाथ गांसो जायो नालाय जोंहा ओंखायनो जोंहा माइआबो गांसो नालाय बेखौ जोङो बासायनो थाखाय जोङो औवाजों बेरा होबाय ओमफाय बेरा होखांनायनि उनाव जोंहा जेथिया बे माइआ देरसिगोन बा जोंहा खोथिया देरसिगोन माने जों मास मोननैनि बा मास मोनसे आधानि उनाव जोंहा बे माइयाद ओ खोथिया देरसिगोन नालाय जोंहा दा ओ दैज्लांङाव जोंहा जिथिया माइ गायनाय थाइम जाबाय होमबाना जोङो बे खोथियाखौ फुनानै जोङो माने जित जितिया माने नोंथाङा जेतिया नोंथांमोननि दुब्लियाव बा माने नोंथांमोना मा माने दि ओ मा‌ खद थियाव नोंसा माने माइ गायगोन बियो जुदि दै दंबा नोंथाङा हालेवनानै हालेवनानै बागै नोंथांनो खिन्थाखाबाय नालाय जेरै जोंहा मोसौबा जोंहा ओरै थेक्टर जों हालेवनानै माने मै सै होनानै मोजां फोमोननायनि उनाव जोङो ओरै मा होनो बेखौ जों खोथ थियाखौ माने गोजौ जाबाथायबा माने नोंथांमोना माने बेसेबां माने जखायाव माने खोथियाबो फुयो बिदिनो फुनांसिगोन ओमफायो फुनानै जोंङो ओरै फु-फुखांनानै जोङो माने मुथि-मुथि खाया नङा होमबा। ओरै जेनेबा जोङो औवाजों माने औवानि ओरै फिसा-फिसा जोङो गन्थि बानायनाय गन्थि नंङा माने लाव माने ओरै खाजानाय माने बुस्थु माने फिसा-फिसा जों माने सिनना लानांसिगोन आरो बेखौ। ओमफायो जोङो खोथियाखौ खादों। फाय खानानै जेनेबा नोंथाना माने नोंथांमोनाना जुदि खोथिया एसे गोजानाव दं आरो माइ माने दुब्लियाबा गायनायनि जाय एसे गोजानाव दं होमबा नोंथाङा बेखौ औवाजों जोङो मुथि मुथि खानानै बेखौ जोङ रोगानानै माने हौवा मानसिखौ जों आरोना माने खोथियाखौथ' हौवा मानसियासो बांसिन रोगाखायो नङा होमबा? औ हौवा मानसि। जोङो रोगानो होनानै जोङो बेसेबां गोजानाव जोंहा माइ गायगोन बेसेबां नोंथाङा रोगाना होनांगोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथाङा माइखौ गायनो हासिगोन आरो। ओमफायो माइ गाखांनानै माने जोंहाथ' दैज्लांव मायल' गाया नङा होमबा जोंहा दैज्लांआव जों सबायफोरबो फैयो नङा होमबा नोंथां जेनेबा सबाइफोर जों बिदिनो फोयो आरो जो जोङो जेबा ओ सबायफोर सबायाइनि बागैथ होनबाय आरो। जोङो माबाबो जोगोनारबो फोनो हायो आरो जेनबा राङालावखौ जोगोनारखौ आरो बेनि अनगा जोंङो बेलेग बेलेग फोनो हायो आरो ओ जेनोबा जोंहा मायाबोथ' मोनसेल' जादनि नङा बेलेग बेेलेग औ।
औ नोंथांमोना न'आव। मा मा मा ओ मा मा मैगं थाइगं गायो? बेखौबो होननो हागोन नामा?
औ-औ जेरै रै जोंहाथ बागै जोंहा खायफा खायफाबा बयहाबो जोंहा आलुखौ गायनाय जायो नङा होनबा आलुआथ' बयहाबो न'आव गायो नालाय बारियाव आरो बेनि दा जोङो भेन्दि भेन्दिबो गायनानै मोनो आरो ओ स ओ ट्रेसबिनबो बाद बा-बा दांगांगुदि बा जोंहा बांख' आरो ओरै फान्थाव मुला आरो जोंहा जेनेबा फान्थाव ओरै मुला दङ आरो जेरै जोंहा गायनानै मोननाया आरो जोंहा जेनेबा हाग्राफोरावबो मोननाय मैगं दं नङा होमबा। जेरै हाग्राफोराव मैगं मोनो। मोननाय ओ बुंनो थाङोबा जेरै जोंहा मानामुनि जोंहा मानामुनिखौबो ओ जोङो जेनेबा दुब्लियावनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ जेनेबा माना मुनि जारि आरो जोंहा मैसुं होन लाइ ला आरो जोंहा जेनेबा ओरै बुंनो थाङोबा ओ नोरसिं बिलाइफोर आरो जोङो बेफोरखौ माने हाग्रानि मोननाय बुसथुफोरखौ बा मैगंफोरखौ बांसिनानो जाला-जाला। माने जोंहा जेथिया मानसि लोमजानाय सोमजानाय जायो बा गगा मोननाय जायो जोङो बेफोरखौ माने मेगंखौ बा हाग्रानि मोननाय मेगंखौ जोङो जाला बा जालायाव माने जोङो बेदरजों फुदुं फुदुंनानै जानाय जायो आरो ना नोंथां। ओ जेनेबा जों गगा मोननाय जाबा नाय जों बेफोरखौ फुदुंनानै लानो हायो आरो। होमबा ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनिसै नोंथां दा बे औ नों थाङाबा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना माने नोंसोरनिखौ जेनेबा आबाद मावनाया माबोरै बा माइफोरखौ माबोरै गायो नोंथाङा एसे मिथिनाय बायदि आंनो एसे सोंलुयैनो खिन्थाना होनो हागोना? हागोनना नोंथां
औ नोंथां जोंहाबो माइ गाय नाया दैज्लां बोथोराव गायो। ओमफ्राय बिदिनो नोंथांङा होननाय बायदि जोंनाबो ओ आगोलो मोसौफोरजों गायोमोन। मोसौफोरजों आम माने दुब्लिखौ गुरै खालामना लायोमोन हाखौ। ओमफ्राय दा दा बेफोर बेफोर खौ बारा नुनो मोनला। बांसिनानो ट्रेक्टरजों माबानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो न'खराव जोंहा ओ खानै मान मोननै न'खरजों लाब फायो माइ गायनायखौ जनो गायो ओमफ्राय ओ बिदिनो माइखौ फार्स्ट दाउ ओ खोथियाखौ सोमग्रोना लायो। ओमफ्राय बिनि उनाव खोथ खोथियाया मोजाङै रज'बा। बेखौ माइखौ ओ बिदिनो वारकार्स लानानै गायहैयो औ ओमफ्राय माइआ बिदिनो ओम देरबा एसे देरबा मो मोसौ बोरमाफोरनिफ्राय बिदिनो बासायनो थाखाय। माइखौ ओ बेरा हौयो ओमफ्राय माइखौ माइखौ ओ हानो सम जाबा हानानै ट्रेक्टरानो खामानि ट्रेक्टरानो खामानि होयो बेयावबो ओम ओमफ्राय बिदिनो ओ बिदिनो आरो नोंथां औ
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो दं नामा आंखौ?
औ जेनेबा नोंथां ओ जेनेबा नोंथाङा मिथिगोन नामा? जोंहा माने मा मा ओ ओरै मा मा माइ थायो बा नोंथाङा ओ माइफोरनि नामखौ मिथिगौ नामा?
औ औ नोंथां। आं मिथिनाय बायदि दि माइफोरनि मुङानो जाबाय ओ परिमल माइ, जोसा माइ, बायसमुथि माइ, ओमफ्राय माइब्रा माइरं ओमफ्राय आंनि मोजां मोनसिननाय माइरं आनो जाबाय ओ जोसा माइ मानोना बेनि मो दुमनायखौ आं जो-जोबोद मोजां मोनो। ओंखाम जानोबो आरो बेफ खौ जों फिथा माबा माबिफोरावबो ओ होनानै जानो हायो। जोबोद गोथाव मोदोमो औ। औ नोंथांनाबो अ एसे मोजां मोननाय माइ दों नामा?
औ आङो दा नोंथां बुंनायखौनो आंबो मोजां मोनो आरो नोंथां जेनेबा जोसाखौ। जेनेबा जोङो मागोफोरावबो जों जुसानि माने फिथा बानायनाय जायो नङा होनबा?
औ।
जेरै जोङो थावनि फिथा ह बा एनथाब ह बा हमनाय बेफोरखौबो जोङो जेनेबा जोसा माइजोंसो बनायो नङा होमबा? आरो जेनेबा जोंहा मा-माइ होनो थां माने माइरं बा माइ होनो थांबा आङो जेनेबा बारा एफादि मिथिया आरो खिन्थु आङो माइरंफोरनि नामानो जाहैबाय ओरै रनजित माइरं होननायखौ मिथि थिगौ आङो। आरो नाझुलदबि ना माबायदि होननायबो मोनसे माइरं दं नालाय आरो जों रै ओ जोसा होननाय बायदि जोसाखौथ' मिथिबाय नोंथाङा खिथाबाय। ओमफाय आरो गोसोम माइरं होननाय मोनसे दंमोन आरोना आं थ' बारा ओ बेखौ मिनथिगौ आरो ओमफाय जोंहा गोजा माइरंबो मोनसे दङ' नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
थाया आरो जेनेबा आवगोलो जोंनिया बांसिन बेखौ बाहायोमोन खिन्थु माने आङो आवगोल माने आबै आबौमोनखौ बांसिन माने जानाय नुयोमोन आरो माने दाथ' जों नवाव बेफो बेफोरखौ बारा जाला जोंहाल' आजि खालि रनजित माइरंफोरखौसो बांसिन जायो नङा होनबा माने बेबो जोंहा बांसि बांसिनानो दा आजिखालि दुब्लिफोराव माने बिदि माइब्रा जोसा बा ओरै रनजित माइरंफोरखौसो माने बांसिनानो जोङो गायनाय जायो आरो ओरै जलबिफोरखौथ' जोङो दा बारा गायनाय जा जाला बे जुलदगिफोराथ' जोंहा ओरै जोंहा बैसागुआव लोंनो थाखाय जोंहा जेरै जुमाय सङो नङा होमबा जुमाय गोदै बेफोरनि थाखायसो जोंहा माने बांसिनानो बाहायनाय जायो आरो जेरै जोंहा रंजालि बैसागुफोराव लोंनो थाखाय बिदि माने जोंहा संनानै बेखायनो जोङो जुलदरबि माइरंखौ
औ।
औ ओमफायायो माइरंखौथ' आङो बिदि बारा माने इदि मिनथिला आरो ओमफाय औ ओमफायो जोंहाथ' ओ दा दा माने
जों माइरंखौ ओ बैसागोआवबो जों माइब्रानिफ्राय बिराद ओ माने रोसि माइब्रा रोसि बानायो। आरो बेखौ मानसिफोरा लोंनानै बिराद मोजां नाङो आरोना जोंनि बैसागु बोथोराव बे साफ्रोमबो न'खरा माइब्रा रोसिखौ बानायो।
औ।
बिदिनो आलासिफोरनो लों-लोंहोनो थाखाय औ बेनो आरोना माइरं
औ दे बिदिब्ला नों थां जोंहा रायलाय रायलाय समाबो जानानै फैबाय।
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों।